हेल' हेल' औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों अ नोंथाङा मा खालामदों?
आङो दङ' दे ओरैनो नोंथां। औ नोंथां।
सम होनो हागोन ना नोंथां औ औ ओ नोंथाङा थां बेनो जाबाय माने जों औ औ माने नोंथाङा नोंथांनिफ्राय जाखिनो हायो बिखो बुंबानो जाबाय नोंथां खोनादोना नोंथां औ औ औ औ औ आयदानो जाबाय आरो टाउन ओनसोलाव माबादि थायो आरो गामि ओनसोलाव माबायदि थायो बिनि बागै जों सावरायनि आरो
खोनादोना नोंथां औ औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जागायसै नां नोंथां
औ नोंथाङा जागायदो
औ औ जोङो बिदिनो टाउन ओनसोलनिफ्राय टाउन ओनसोलाव जों माबायदि थायो होनना बुङोब्लाथ' जों माने माबायदि थायो होनना बुंदोंब्ला नोंथाङा एसेबाबोथ' मिथिखागोन ना नोंथां
औ नोंथां मिथिगौ टाउन ओनसोलाव माबै बायदि थायो आं बेखौ माने जेखिनि हायो आं आंबो नों थांनो होनना माने फोरमायना हागोन आरो ना
औ औ नोंथां औ माने टाउन ओनसोलाव माबायदि थायो होनना बुङोब्लाथ' जों बांसिनानो टाउन ओनसोलाव थायो माने साख्रि मावनाय मानसिफोरा थायो आरो टाउन ओनसोलाव माने साख्रि मावलाय साख्रि मावलायल' नङा न माने थेवबो एसे माने गोरिबफोरखौ एसे खम थानाय मोनो आरो मानो होनोब्ला बे टाउन ओनसो
याव
औ मानो होनबा बेयाव बांसिन बिदिनो साख्रि गोनांफोरा बांसिन थाहैयो आरोोना
स गोनांफोर थायो मानो होनोब्ला बिनिनाव गासिबो माने गोरिबफ्रा थायो खिन्थु खम गोरिबफोरा मानो थायो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि जेनबा टाउन ओनसोलाव माने माबाफोरा मैगं थाइगंनि दामफोराबो बारा बिदिनो मैगं थाइगंनिफ्राय जानाय लोंनायनि ज बांसिन बारा आरोना बिसिनि बेसेनाहाय
औ नंगौ
आरो बिदिनो ओमफ्रायाय बुंनो थाङोब्ला जों बे गामि ओनसोलखौ जों बुंनो थाङोब्ला माने टाउननिख्रुइ माने मोजांसिन आरो जोंनि बे माबायाहाय
औ औ औ टाउनस जोंना गामिया बांसिन मोजांसिन आरोना
औ माने मा बुंनो थाङो बुं नस माने बिदिनो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया बांद्राय बारासिन आरो थांलाय फैलायनि हान्था मेला जनो थांलाय फैलायनि बेसेनफोराबो माने बारा आरोना बिसनि भाराफोराबो बारा आरो बिदिनो गारिफोराबो थांलाय फैलाया बारा मानसिफोर थाबायनाय बारा बिनिखायनो बे टाउन ओनसोलाव थानाय बिदिनो जेखौ बारफोराबो बार गेब्रेंनायफोरा माने बुहुद गाज्रि आरोोना
औ
आरो टाउनाव बेरायनो थाखायबो जों बुहुद मानि जायगा दङो बिनिनो
नोंगौ
टाउन ओनसोलाव माबादि बिदिनो टाउन समावहाय बिदिनो बिसोरो गिदिङो होनना बुङोब्लाथ' बांसिन मोना टाइमावहाय बांसिन टाउन सोहोराव मोजां आरो ना थानो थाखाय मानो होनोब्ला टाउन ओनसोलावसो बेफोरबादि औ
नोंगौ आरो जोंनिआ बिदिनो बांसिन टाउन टाउन माने टाउन जायगायाव आरो आरोना बांसिन ओ बेरायो माने बेरायनो टाइम मोनो होनो थाङोब्ला बिदिनो जोंनिआ जुलाइ बिदि फोराव टाइम मोनो आरोना मानो होनबा बेयाव गासि बन्द' थायो औ औ बेनि थाखायनो ओ बिनि थाखायनो औ औ आरो टाउन सोहोराव औ माने ताउननि बिदिनो खना खना जायगाफोराव बिदिनो मोजां मोजां जायगा दं आरोना बेरायनो
मोजां जाहैगोन नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन ना
मानि बागै नोंथां
बेनि उनाव माने बेरायनायनि जायगानि मा माने खना खना बेरायनायनि माबा बायदि जायगा दङो
औ माबादि जागा दङो होनना बुङोब्लाथ' जाय टाउन औ बिदिनो गुवाहाटिनि बागै बुंनो हो होमबा नोंथां माने गुवाहाटिआवहाय माने माबादि जागा दङो होनना बुङोब्लाथ' ब्रह्मपुत्र दैमाखौथ' मिथिखायोना नोंथांआ
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ मिथिगौ ब्रह्मपुत्र माने बिदिनो मोनसे गोदान माबा बिदिनो मोनसे पार्क बानायदो आरो ना बे पार्कनि नामखौ गोसोआव गैथ'ला आङो बेयाव मोनसे गोदान पार्क बानायदों ओ औ
बेखौ दा सानदै नुदों आरो ससियेल मिडिआयाव औ औ माने माने बेनि थाखाय जों नोंगौ ना औ औ बेरायनो था
औ औ आरो बेहाव जोंहा ओं नोंथां बेयाव आरो जोंहा बिदिनो एक'लेण्ड दङ द्रिमलेण्ड दङ नङा नङा होमबा नोंथां बे गुवाहाटि जायगा जायगायाव जोंहा बिदिनो एबा गथ'फोरखौ बिदिनो ओ ओ माने बेरायहोनो थाखाय एबा इसोखौ खुसि खालामनो थाखाय इदि मोनसे माने इदि ओ औ माने जायगा दं आरो ना बिदि बेरायनो एबा इदि गेलेनो बेनि थाखायनो जोंहा बिदि एक'लेेण्डबो दङ द्रिमलेण्डबो दङ काजिरङाफोरावबो बिदिनो बेराय बेरायना फैजायो आरो ना
औ आरो बिसोरनि बे जायगाफोरा जेन बिदिनो लामाफोरा माने मोजाङै आरो नायनो मोजां आरो ना
आरो बिदिनो समायना आरो माने बुंनो थाङोबाथ' टाउन ओनसोला मानि बोरैबा बुंनो थाङोबा मोजां आरो मोजां नोजोरजों नायोबा मोजां आरो गाज्रि जों गाज्रि आरो ना बे टाउन सोहोरा माने मानो होनोब्ला गाव गावनि सायावसो सोनारो इदि आरो ना आरो जोंनि बे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गामियाव मावनानै जानो हायाब्लाबो बे टाउन सोहोराव थांनानै बिदिनो खामानि मावनानै जाहैनो हायो आरो बिदिनो टाउनावहाय बिदिनो ज औ बर' माने गोदोर गोदोर कम्पानि दो कम्पानि होनना बुङो बिदि बिदिनो स
नंगौ नोंथां नंगौ कम्पानिफोराव जोंनि बे गामिनि मानसिफोरा बांसिन बेरायनो थाङ मा खामानि मावनो थाङो आरोना नोंथां मानो होनबा जोंहा बिदिनो गोबां गामिनि मानसिफोर दं आरोना बिदिनो टाउन सहेराव माने बिदि खामानि मावना जायो खस्थ' खालामना जायो बुंनो थाङोब्ला आरोना जोंनि बे गामियावनो बे जोंनि गामियावनो बिदि मावना जानो हानायबो राहा दं आरो ना बिदि हाजिराु मावना बेनि जानायनि राहाबो दं आरो ना जुदि औ मानो होनबा बिदि टाउन ओनसोलाव थास्लायसाय जोंनि गामियाव माने जों बिदि गामि ओनसोलाव थाबा मोजांसि एखे जायो आरो ना मानो होनबा टाउन सेराव माने जायगायाव बिदिनो बारहावाफोराबो मोजां नङा मानो होनबा बेयाव आरो गारि उनु खारनायनि बे उखुन्दै फोराबो मोजां नङा बिदि आरो सानाम सुनोबो थानो हाया आरोना माने बिनि साउन्ड पलिउसन एब पलिउसनफोरखौ मोजां मोना आरोना मानो होनबा बेयाव जोंहा दं बिफां लाइफांबो गैया हाना ओं दंफां लाइफां गैया नालाय बेयाव आरो जोंहा हां लानोबो खस्थ' मोनो आरोोना बिदि गारिनि गारिनिल' औ नंगौ नोंथां गारिनिल' बिदि
औ ओजोंहाय टाउन सहरावहाय माने मोन आरो
औ नंगौ नोंथां अक्सिजेनाबो बिदिनो नंगौ बेनिसै जोंहा गामि ओनसोलाव बांसिन मोजांसिन सिं जायो आरो ना औ नंगौ नोंथां
मावाब्ला मावबासो फैसामोन आरो मावब्लाथ' मोना होननानै थां जुदिब्ला बोरै जानो हानो ना नङा होमबा नोंथां औ गामि ओनस
गावनो गाव
जिउखौ खुंनो हायो माबोरै खुंनो हायो होनना बुङोब्लाथ' जोङो बिनो खामानि मावालासिनोबाबो जोङो बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरखौ लानानैबाबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो
नाथाय जों बे टाउन ओनसोलाव जों बेफोरबायाददि जिउ खुंनो हाया मानो होनोब्ला टाउन ओनसोलाव जों बिदिनो बोरमा मोसौ बायदिसिना दाउफोर लानो हायाना नोंथां
फिनो हाया एबा लानो हाया आरोना बिदि टाउन ओनसोलाव गामियाव आरो जोंहा बिदिनो खुला दंफां लाइफांबो दङ बिसोर माने हाग्राफोर जानोबो गांसो फोर जानोबो जोंहा खानोबो जायगा दङ आरोना नों
अ जानोबो औ
औ बेनि थाखायनो नोंगौ औ नंगौ नोंथां
बो जानो हाया मा बार मनानै जायो होनना बुङोब्लाथ' जों बिदिनो बिनो आबादखौ'
औ नंगौ नंगौ औ औ।
लाव